हेलौ औ नोंथां। औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ नोंथाङा माबाफोर खामानि मावगासिनो नामा?
आंथ' दा खामानि मावथ'नाय जायाखै नोंथां माखासे गायनाय फुनायफोराबो जोबस्र'नायखाय आं दा बर्थमान ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
अ अब्ला नोंथाङा होमबा दायो दा फ्रियैनो दंथ'यो ना?
औ दङ नोंथां दङ
अ नोंथाङा दा फ्रियावनो दंबा आं नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोनानै नोंथांनाव फन खालामनाय जादोंमोन आरो ना नोंथां
औ औ
ओ जोंनि आयदायानो जाहैबाय माने ओ बर'फोरनि माखासे फोरबो जोंहाथ' ग बर'फ्रा फोरबोफोर दं नङा होमबा माखासे बा ओ नेमखान्थि फालिनायनि इफोरनि सायाव आरोना नोंथां
औ औ
औ दा जोङो गिबियाव बैसागुनिफ्राय सावरायग्रोजागोन नामा नोंथां?
औ जागोन दे बेनिफ्रायनो सावरायग्रोनोसै होमबा नोंथां
बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोंनिया बर'फोरनि बेनो बयनिख्रुइ देरसिन फोरबो होननानै जोङो बुंनाय जायो ना नोंथां
औ
बा बेनो जोंनिया ओ गिबि बोसोरनि गिबि दान बा गिबि सानबो होनजायो आरो गिबि दान बेनो बैसागुआनो
औ औ
ओ जोङो जेब्ला ओ बैसागुनि साननानै ला जोङो से थारिखाव जोङो सान मोसौ बैसागु होननानै फालियो आरो बेनि उनावहाय जोङो मानसि बैसागु आरो ओ बेबायदिनो जोंहा माखासे गोदोनिफ्रायनो फालिबोयो आरोना नोंथां
औ औ
जेरै जोङो मोसौ बैसागुआव जोङो मा खालामो जेरै जोङो न'खर न'खरनि मोसौफोरखौ जोङो माने थुखैनाय जायो आरोना नोंथां
औ
बेवहाय जोंहा माखासे ओ साननानै ला जोंनो ओ माखासे ओ मुवा बेसाद बा आगज फोर जोंनो नांगौ जायो आरोना बेवहाय जेरै ओ मा-मा नांगौ ओ बिदिनो लाव फान्थाव ओमफ्रायो ओ थाइखा फिथाइबो होयोमोन नामा बेवहाय
औ औ
औ ओमफ्रायो जोंना मा होनो बेखौ ओ दिग्लिलिथि ना मा होनोमोन मोनसेया बेखौनो जोङो लानाय जायो बुज्रावनो थाखाय आरोना ओमफ्रायो बेबायदिनो जोङो ओ मोसौखौ जोङो गिबियाव फार्स्टआवहाय ओ जोंनि फुख्रि बा जोंनि दंग'आव बा दैसाफोराव लांनानै जोङो थुखैनाय जायो आरो ना नोंथां
नोंगौ
औ बेनिफ्राय जोङो माने थुखैखांनायनि उनावहाय जोङो ओ जा बे जोंनि लाव फान्थाव बेफोरखौ जोङो हानानै लानाय जाखोयो आरोना सिगाङावनो बेनिफ्राय जोङो बेखौ ओ ओ थुखैखांनानै जा जेब्ला जोङो बेखौ ओ माबायो अब्ला जोङो लाव फान्थावजों माने बेखौ ओ सारनाय जायो आरोना बेवहाय जोंहा बर'फोरा मोनसे गोदोनिफ्रायनो मेथाइबो रोजाबोमोन आरोना ओ लाव फान्थाव जा ओ बोसोरै बोसोरै एरबाय था बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा गंमेना बायदि जा होननानै जोङो बेफोरबायदि रोजाबनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो।
नंगौ नंगौ।
औ ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो माने ओ मोसौखौहाय हांगार आरो। थाव गोथांजों जोङो माने ओ माबानानै फुननानै होयोमोन आरोना नोंथां। फाख्रा सिख्रा खालामनानै ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो ओइदिनखालि मोसौखौ जोङो माने ओ दिरुं गोदान होनानै माने ओ हगारनानैबो होयो सोरबा बायदिया नाथाय सोरबा बायदिया दोनानै दोनहैयो आरो ना।
औ
औ माने जोंना बे हांगार फुननायनिबो माखासे ओ फोथायनाय दं आरोना सिगांनि समावहाय मा माने गोबांनो फास्ट रायजो जाजेननाय समावथ' जेनेबा मोसा लख्रा बेफोरबायदि गोबां जिब जुनार जाग्रा थायोमोन नालाय औ बेफोरनिफ्राय माने बारग'नो थाखाय जोंहा माने बानायनाय जायोमोन ना बेखौ फुननाय जायोमोन आरो। जाहाथे मोसा लख्राफोरा माने बेखौहाय गिनानै जाया नैबेफोरनि थाखाय औ जोंहा ओमफ्राय आरो नैथि दिनाव फैयो जोंहा ओ माबाने न'खर न'खर जोङो ओ जेनेबा साननानै ला बयबो सेथि थारिखाव आरो से बैसागोआवहाय जोङो मा खालामो जेनेबा न'खर न'खर जैग्य होयो सोरबा ओमफ्रायो जा सोरबाया गाव गावनि धोरोम माने बेखौ फुजियो आरो ना इसोरखौ माने सिबियो।
औ
औ बेनि उनावहाय जोङो माने देरसिनखौ जोङो खुलुमो। ओमफ्रायो उन्दैसिनखौ जोङो बोर होयो बेबायदिनो गामिनि जाखिनि गिदिर गोलावफोर दङ नोंसोरखौ जोङो उन्दै उन्दैफ्रा खुलुमनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो।
औ नंगौ।
आरो बेनिफ्राय जोंहा बेयावनोहायनो मोनसे दंबावो गोखा गोखै जानाय होनो ना नोंथां खुंखा जानायबो होनो खोमा ना?
नंगौ नंगौ नोंथां।
बेवहाय जोंहा गोबांथा रोखोमनि एकस' एकथा माने ओ गोखा गोखै मैगं थाइगं मैगंफोरखौ जोङो खनथुमनानै बा लाबोनानै जोङो जायो आरो।
औ औ।
औ
औ
फोरमायदो एसे जिनिबा
हेलौ
मायै
टावारा आंनासो गाज्रि जाखो
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनाबाय खोनाबाय मा होनदोंमोन नोंथां?
नोंथाङाखौ होनदां एसे फोरमायनानै होदो जेनेबा मानसि बैसागुखौ जोङो मा मा गाननानै मा मा आगजु लानानै जोङो रंजायो? फोरनि बागै
औ जोंहाथ' जेनेब्ला नोंथाङा फोरमाय लांबायानो मोसौ बैसागु आरोबाव से थारिख खालि जोंहा गाव गावनि मा मा धोरोम बेखौ जों सिबिनानै गेदेरा उन्दैनो बोर होबाय उन्दैया गेदेरखौ मान लाबाय बे जोंहा से थारिखालि गाव गावनि इसोरखौ गाबज्रिखांनायनि उनाव जोंहा बे हाबाफारिया जोबनानै थाङो
औ औ
दा बिनिफ्राय जोंङो जेब्ला बिदि मान लाखांनायनि उनाव जोंङो गामिफोराव बा बिदिनो खाथि खालायाव थानाय माखासे गावनि देरसिनफोरखौ मान लाहैबावो आरो
औ औ नंगौ नोंथां औ
बिनिफ्राय सोरबा बायदिया बिदिनो गावनि लोगो दिगि बा गावनि जेरै बिमा बिफा बिखुनजो बिखुनजोफोरनि न'आव थांनानै जोंङो आलासिफोर जाहैनायखौ नुनो मोनबावो आरो माखासे
औ औ नंगौ नोंथां
दा बिनिफ्राय जोंहा नैथि साननिफ्राय जोंहा माखासे बबेबा बबेबा गामिनि बायदिफ्रा जेनेबा जों मोसानो ओंखारनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ औ नोंगौ नोंथां
बे मोसानायाव जोंहा माखासे गावनि हारियारि गाननाय जोमनायफोर दङ
औ
बे जाहैबाय जोंहा हौवा बा हौवासाफोरनि गाननाया जाहैबाय जोंहा गामसा बिनि उनाव जोंहा दंबावो आर'नाइ गस्ला आरो बिनि उनाव दङ जों गोदोनायाव लानो थाखाय बा जानजियाव खानो थाखाय जोंहा आर'नाइ दं आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
दा बेखौ जों गाननायखौ नुनो मोनो बा जोंङो गानो आरो बिनिफ्राय हिनजाव बा हिन्जावसाफोरा जोंहा दख'ना गानो बिनि उनाव जोमग्रा आर'नाइ बिदिनो लानानै देलायफबनानै जोंङो हायला हयला मोसानो ओंखारनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां
बिनिफ्राय जोंहाथ' गोदो गो दायनिफ्रायनो सोलिबोनाय माखासे दामग्रा देग्रा आगजुफोर दङ नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
दा बेफोर जाहैबाय जोंहा खाम सिफुं जथा सेरजा
औ
आरो बिनि उनाव जाबस्रिं आरो गोदोनिफ्रायथ' सोलिबोनाय मोनसे जोंहा एंगारहायै दंबावो बे जाबाय जोंहा गरखा
औ
बे गरखाखौ माबोरै बानायो होमबा जोंहा मोनसे औवा गथाखौ जों सिनखावनानै बेखौ जोंहा आखाइ हमनो थाखाय जायगा दोननानै जों बेखौ गरखा बानायनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
दा जोंहा माखासे दामग्रा देग्रा आगजुफोर दंखायो। बिदिनो जों गाजा गोमजायै न'खरसेनि उनाव न'खरसे दामै दामै मोसायै मोसायै जोंहा बिदिनो बैसागु फोरबोखौ बारहोहरनाय जायो आरो।
औ औ ओ जोङो आरो नुबावो आरोना नोंथां माने ओ बैसागुआव जोङो जोंहा मोन म ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोयो नाय दंखायो माने बैसागुआव हाय जोङो ओ जौ गिसि लोंनायखौ जों नुनाय जायो आरो ना नोंथां।
नंगौ नंगौ।
जौ गिसियाबोहायबो जोंनिया बांसिनानो दाना ओ बयनियावबो जोङो गैयाब्लाबो जेनेबा सा साननानै ला बांसिनानो थाफ्रामो आरोना नोंथां बेखौहायबो जोङो जोंनि मोनसे एंगार हायै मोनसे आखुथाय होनानैबाबो बुंजायो आरो ना जोङो।
औ औ।
औ ओ जेनेबा जोङो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोनहा मोननि समनिफ्रायनो माने बेखौ बाहायबोनायखा नालाय जों हा बेबो जोंनि थाखाय माने मोनसे एंगार हायि ओ जेनेबा आखुथाय आरो बेबो।
औ
आरो बिदिनो जोंहा बेनि उनाव गोदोनि समावथ' जोङो नुयोमोन माने जे ओ जानाखि मागिनाय समाव हाय जों माने ओ दानि मुगायाव जोङो माइ मायरं बा जोंना फैसा हरो नाथाय सि गोदोनि समाव बिदिखौ जों नुनो मोनामोन आरोना नों थां माने ओ जा न'खराव जा दङ दाउदै बा दाउ जाखिनि बुस्थु दङ माने नैबेेफोरखौसो जोङो हरनाय नुनो मोनोमोन आरो।
औ नंगौ।
ओ दानियाथ' जोंनिया ओ माइरं आरो फैसाखौ जों हरनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
ओ आरो बेनि उनाव दंबावो जोंहा जेनेबा ओ मा होनो बेखौ ओ दाउ अमानि बैसागु नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ बेवहाय जों माने जाखिनि जोंनि मागिनानै मोननाय बा रंजानानै जोङो फैसा मोनबोनाय बेफोरखौ जोङो जमायैहाय फाननानै बा ओ जेनेबा बेबायदिनो जा रां मोननाय बेखौ जोङो दाउ बा अमा बा बोरमा बेफोरखौ जोङो बायनानै खाना जानायखौनो जोङो ओ मा होनो खौ दाउ अमानि बो ओ बैसागु होननानै बुंनाय जायो आरो।
औ नंगौ।
ओ अब्ला नोंथां जोंना समा बेखिनियावनो जाथ'बाय। ओ जाखिनि जोंनि ओ फोरबोफोर दंबावो माखासे बेखौ उननि समावहाय जोङो रायलायफिननोसै नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ दा जोंनिया ओ समा बेखिनियावनो जोबनानै होथ'बाय। अब्ला बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै। ओ उननि समावहाय जोङो ओ उननि आयदाफोरखौ जोङो फारि फारि सावरायलांनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
अ लाखिथ'नाय जाबाय अब्ला नोंथां।
औ दे।
औ।